हेलौ नों खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों ओ बर'फोरा बोरैहाय हाग्रानि ओं ओंख्रिखौ खनसायनानै जायो बेनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
सम मोनो हागोन ना?
हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ औ जों हाग्रानि मैगं होननानै बुङोला जोङो बयबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङा होमबा जाय आदारखौ जोङो दिंखिया बिदिनो खारं बिबार नङा होमबा नोंथां ओ औवा बिबार बिथिं सिब्रु मैगं जोङो मानिमुनि खिफि लेवानि नङा होमबा बैफोर गासैबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो। आरो जायखौ जोङो हाग्रानिफ्राय बेखौ खांथिंनानै लाना फैनानै जों जाफैयो नङा होमबा? औ जोङो दिनै सिब्रु मैगंखौ जोङो दा दैज्लां बोथोराव जों दुब्लि फोथाराव मोननाय जायो बेखौथ' जोङो आलुजों ओंख्रि जायो आरो ओ खायफा बेखौ खारै संनायबो जोङो जानायखौ जों नुयो नङा होमबा नों थां थिग बिदिनो जोङो दिंखिया बिबारखौबो बिबारखौबो जोङो आ लानानै फैनानै खायफाजों दाावदैजों बा आलुजों बेखौ फ्राय एवनानै जोङो जायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नंगौ।
जों मानामुनिखौबो जोङो ओ जायो बिदिनो आलुफोरजों बा बेदरफोरजों जोङो संनानै जायो बेयो माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो जोंनि उदैया गाहाम साफा थायो होननानै जों फोथायो बर'फोरा। आरो बेबायदिनो जोङो ओ मा होननानै बुंगोन जों बे खिफि माने खिफि पत्रि जायखौ जों जायखौ जोङो माबा खिफि लेवानि होनना बुं बुङो नङा होमबा जाय मानलाग्राया। हाग्रायाव मोनो बेखौ गोथाङाव बियो जोबोर मोनामो खिफि बादि नाथाय बियो सङोब्ला ओरैबायसा टेस्टि जायो। माने बेजों दाउ ओंख्रिजोंबो जों जानो हायो आरो थिग बिदिनो जोङो जारि ओंख्रिखौबो जायो नोंथां जारियाबो जोङो मिथिंगायावनो मोनो हाग्रायाव बेखौ जोङो दाउफोरजों जोङो दाउ फिसाजों जोङो रस खालामनानैबो जोङो जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव एसे खम जालांबाय। थिग बिदिनो जोङो दुब्लि फोथारावनो मोननाय जायखौ जों बिबार बारो बे गोमो गाबनि बिबार ओ जारि होननानै बुङो इखौबो बेखौबो जोङो जायोब्ला जोंनि सालाय आरो थैफोरा साफा जायो होननानै जोङो बर'फ्रा जासोगारो आरो, आरो जोंनिथिं बिदिनो गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननायखौ जोङो बुथुमनानै जायो खारं बिबारखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो हाग्रानिफ्राय नङा होमबा बेबो बारो थिग बिदिनो गाम्बारि बिबारखौबो जोङो जायो बर'फोरा अनला ओंख्रि नङा होमबा आथिखालावबो गोबां मानसि यानो जायो बेखौ आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबाय नोंथां। नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ मा मा ओंख्रिखौ मि हाग्रानिफ्राय खनसायनानै नोंथांमोना मैगं जा
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो ओ नोंथाङा जेखौ ओ हाग्रानि मैगंफोरखौ फोरमायलांदों बेबायदिनो माने जोंनि साइडजोंबो ओ गोदोथ' माने गोदो आरो दासिमावबो ओ जोंनि बर' न'खरफोराव हाथाय-बाजाराव बांसिन मैगं-थाइगंखौ बायनानै जाफैनायखौनो जों बा नुनो थाङामोन आरो नोंथां।
औ
थाङोब्ला जेरै जोंनि बारि बागानफ्राव मोननाय बेफोरबायदिनो जायखौ नों थाङा बुंलांदों ओ दिंखियानो माना मुनिनो, माइ सुन्द्रि आरो खारौ खानदाय बिबार माथिगालदाब नै बैफोर ओंख्रिफोरखौनो माने ओ जोंनि साइडजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै जोंहाथ' बै ओ आरो ओ एसे दंफां बायदि जेरै जायखौ जों नेरसिं बिलाइ होनोना नो थां बै नोरसिं नोरसिं बिलाइफ्राबो माने जोंहा ओ बै जोंथ' मैहुर खालामग्रामोन नालाय। मैहुर खालामनायाव एन्जर फोर मोनबोयोब्ला नोरसिंफोरजों जों बुहुत माने गोथाव संनानै जायोमोन आरो नोंथां आरो आरो बेजों लोगोसे बै अन्थाइ बाजाब होनो नोंथां। नोंथांमोननिजोंबा मा होनो?
औ औ नोंगौ थिगखोनो बुंदों नोंथाङा। आंबो गोसोआव फैयाख
ब औ बै अन्थाइ बाजाबफोरखौबो माने जोंनिथिं दासिमबो जायो आरो नोंथां। माने औ ओ। नोंगौ औ। जोबोद जोबोद गोथाव मोनो आरो माने बिनि मोदोमनाय फ्राबो गोथाव मोदोमो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
बेफोरबायदिनो माने हाग्रानि अनगायैबो जों माखासे ओ गावनि न' बारि बागानफोराव गोबां मानलाग्रा ओंख्रिफोरखौबो मोननो थाङो आरो नोंथां। जेरै जोंहा ओ स सबाय बिमा जायखौ बुङो जों बे सबाय बिमाफोरखोबो जों न'आव गायाब्लाबो माने आजिखालि न'नि बारि बागानाव गोब बां मानलानानैनो थायनायखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
ए आरो जों मोननो हाबावो बै जिंखाफ्रा, जिंखाखौबो माने जोङो न'आव न'आव जिंखाखौ न'आवबो गायो नाथाय माखासे ओ अरनबारि एबा हाग्राफोरावबो जिंखाखौ मोननाय जायो आरो नों थां जोंनिथिंजाय माने जेरै जों ओ बुंनो थाङो ब्ला माने ओ दाथ' माइ गायनायनि बोथोर नालाय माइ गायनो बबेबा बान्दोफोराव दै होथे हैब्ला एबा थेनानै लाबोब्ला बै बान्दोफोराव बै जिंखाफोरखौ ओ मोनबोनानै एबा खानानै दासिमावबो ओ जानायखौ नुयो आरो नोंथां। एजे जायनि फोलाव आंबो माखासे बेफोर बायदि खामानिखौ मावहैयोब्ला बै बान्दोफोरनि फ्राय मोनबोनानै जाफैबाय आरो नोंथां। ने आरो औ आरो बेबायदिनो माने ओ हाजोफोराव जोंहाथ' सिगां ओ दै लायोमोन नालाय नों थां जोंनिथिं एसे भुटान सेर सेर नै बैफोरखौबो बे हाजोनि भुटान जायखौ जों औवा मेवाइ होनो ना नोंथां। माने बै औवा बिजौनि गोरलैखौबो लाबोनानै जाफैयोमोन आरो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला हाग्राफोरनिफ्रायनो माने जोंनि बर' समासाव गोबां मैगं थाइगं बुथुमनानै जाबोनायखौ जों ओ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ औ नोंथां आरो नोंथांमोननिजों बै ओ आथिखाल बिथिङाव बे न'आव बारि बागानफोराव आबादफोर मावनाया माबाय दि मैगं थाइगं मावो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ दायो जोङो माने हाग्रानि अनगायैबो जोङो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गावबा गाव गायनानै लायो। खोनादोंना नोंथाङा औ जों दिनै थालिखौबो थालियाबो बेबो जेनेबा न'आवबो थाग्रा जु फांसे लाइफां हारिनि नङा होमबा? बे हाग्रायावबो जेरै हाग्रायावबो गोबां थायो नङा होमबा जायखौ जों हाजोफोराव मोनो। जोङो बै थालिनि मैखुं खौबो जोङो खनसायनानै लाना फैनानै जोङो गोबां आलुजों जायो सोरबा बे भाजि जाफायो बिदिनो जों बेदरफोरजोंबो जों बेखौ जानाय नुयो जायखौ जायोब्ला गोबां आइरन थायो होननानै बुङो नङा होमबा? जायखौ जोङो थालिर मैखुनाव गोबां आइरन थायो। थिग बिदिनो जों जिगाब मैखुमाव जिगाबनिफ्राय बेरनाय बै मै खुन नङा होमबा जायखौ जोङो जायोब्ला गोबां प्रतिन मोनो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां। ओथिग बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायसा जेनेबा जोङो अन्थाइ बाजाबखौबो जोङो बर'फ्रा जाखायो आरो जोङो हाग्रायावनो मोनबावो जों जेनेबा ओ जाय ओंख्रि खौ जोङो दिनै खानानै लाना फैयो जेरै खाम-खामब्रेंगा नङा होमबा? खामरेंगा होननानै बुङो जायखौ बेफोरखौबो जों लाना फैनानै न'आव जोङो गोबां मोजां नाजों रुदबनानै जानायखौ जोङो नुयो आरो ना बा खांख्राइ थिग बिदिनो जोङो अनलाबो जायो बेखौ जोङो। गोबाङानो बेखौ जोङो गोबां मानसियानो जायो। ओ थिग बिदिनो जोङो ओ हाग्रानि मैखुन होननानै बुंङोब्ला बै औवा मेवाखौबो जोंङो अर लाना फैनानै औ जाबे बेयोबो हाग्रानिनो नंङा होमबा औवा मेवायाबो। बेखौबो जों बिनि गोरलैखौ जोंङो लाना फैनानै जों किसुमाना सबाय ओंख्रिजों जायो। सोरबाया अनलायाव होनानै जोंङो जायो नङा होमबा?
नों नंगौ
बाथ' बेखौ जायफोरा एसे गोरों बिथांमोना आसार बानायनानैबो गोबाव समबो जानो हानाय बानायनानै लायो आरो बे।
नंगौ नंगौ नंगौ
थिग बिदिनो जोंङो आरो मिथिंगायाव जों मोनो होननानै बुंङोब्ला जों दिनै ओ जायखौ जोंङो जायो जेरै खार आं दि नोंथांनो बुंलांखाबाय बे गाम्बारि बिबार बेखौबो गोबाङानो अनला नाफोरजों बा खांख्राइफोरजों अनला जानायखौ जोंङो नुयो आरो। जोंङो बिदिनो मिथिंगायाव ओ मोनबावो होननानै बुंङोब्ला जो गोबां मैगंखौ जोंङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबो नंङा होमबा खौ जोंङो अरन हाग्रायाव जोंङो आगोनसे थांब्लानो जोंङो मोनो आरो जों ओंख्रिफोरखौ नंङा होमबा? जेरै नोंथांङा नोरसिं बिलाांखौो होनबाय नोरसिं बिलाइाबो ओरैबायसा गोथाव नंङा होनोमबा? आलुफोरजों जों बेखौ एवनानै जायोब्ला जोंङो मोजां नांङो आरो। बेफोर रोखोम ओंख्रिखौ मोनजाब्ला जायखौ जोंङो मिथिंगायावनो मोनखायो नंङा होमबा? औ बिदिनो जोंङो औ आरो गोबां अन ओंख्रिखौबो जोंङो जाबावो। थिग बिदिनो जोंङो खारं बिबारफोरखौबो जोंङो नाफोरजों बा खांख्राइफोरजों अनला जानाय खौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो जोंङो नुबोदों आरो नोंथां। औ नोंथांमोननि साइदावहाय आरो माबाफोर ओंख्रि बिदि संनानै जाबावोना हाग्रानिफ्राय मोननाय।
जायो नोंथां जेरै जों बै खुन्थाइ नाराखौबो मिथियो ना नोंथाङा बै औ बै खुन्थाइ खुन्थाइ नाराखौहाय माने सोरबा भाजा एव नानै सोरबा फानलुफोरजों बाथोन देनानैबो जायो आरो नों
औ नंगौ
आरो बै जाय हाग्रानि बै थाराय होनोना नोंथां बै थाराय मैगंखौबो माने दासिमबो जायो आरो नोंथां सोरबा सोरबा बै नाफोरखौ हमनानै लायनो एबा मैहुर खालामनो थांङोब्ला माने बेफोरखौ गोबां मुथा मुथा खानानै गामिनि बाजारफोराव दासिमबो फाननाय एबा जानायखौ नुयो नों नोंथां माने जोबोद जोबोद गोथाव माने नोंथां बेफोरो
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन जागोन जागोन नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ